हेल'।
औ खुलुमनाय नोंथां मोनाबिलिनि, औ खोनादोंं?
मोजां खोनायाखै। अखा अखा हादों नामा?
अखा हादों नामा? ए जोंनि जोनाव अखायानो गैया ओमफाय।
धोन्यबाद। इसे हादों नै। नोंनो फन हरनाय लोगो लोगोनो, अखा हागासिनो, गोसा गोसा।
अ। साउन्ड हो साउन्डखो एसे गोसा होलाय नोंथां आं खोनायाखै दामाने, एसे कम खोनादों।
हेल'।
हेल' औ।
औ खोनायाखै?
साउन्डखौ एसे गोसाहोलाय नोङो, खोनायाखै आं दामाने। औ औ खोनादों एसे खोनादों। खम खोनादों।
खम खोनाथार दों?
ओं। अखा हानाय
ओम। अखा हादोंना ओंखायनो खोनायाखै खोमा? नङाबा आं गोसा गोसाथार रायलायदों।
उम।
अखा हानायखाय खोनायाखै आं। आङो दङ जिरायनानै। एै खान्थिमोन गामियाव गामिनिफोर बाजै, आब', लोगोफोर, ओमफाय फंबाय बिनानावमोन बिसोरो लालाना खान्थाल जाखांनानै दासो जिरायना दं। नोंलाय?
अ' आंबो दो ओरैनो। मोननैसो नत्स लिरलाबायदोंमोन। ओमफ्राय दा अखा हाबाय, अखा हाबा आरो एसे बोरैबा मोनो। गिनाय गिनायनो।
आ। अखा हाबा एसे बिदिनो जायो लुबैयो बिसनियाव थानो उन्दुनो।
जमा जमा जाजुबाखै।
उम।
क्लासाव फोरोंनायफोरखौ नतस् मोननैसो लिरना लाफैला बायदोंमोन। एगजामाबो फाइनेलआबो जाथारसिगोन ना ओंखायनो।
ओं ओं।
ओंखाराखै एखस्माट जाब्रबना होबा फरायनो टाइम गैया मा गैया जाना ओंखायनो लिरना लाखाला बायनोसै।
उम।
ओमफ्राय नायब्रबना थांनोसै इक्जाम टाइमाव।
औ।
बेखायनो फरायखानो हाबा मोजां जायो आरो।
ओं एसे गोबावनिफ्राय फरायबाय थाबा मोजां माने होमबानिया ओ रिभिजन स्टाडि खालामबानो एसे जायो एगजाम टाइम फोरावहाय। आंनाबो इदिनो फरायनायफोरा जाथ'वाखै आङो ओ ओम आं दा न'आवनो दंफैयो माने आङो ओ दहाय क्लास खालामखांनानै कलेजनिफ्राय डाइरेक्ट नवावहा फैदो।
बोथोरा नोंसोनिथिं
बोथोरा दा थिगानो अखा गैथ'वा दे जोंनिथिं। गरमा दङो, हो?
अखा हानोबो नागिराखैबा।
खोनाया।
अखाया हानोबो नागि राखै बा?
अ ओहो अखा गैथ'वा जोंनिथिं, अखाया हानोबो नाय गासिनो दोङो दा हरफोरावसो हा
ओम होनो नामाथाय?
बिनि माया मा बुंनो हानो आरोना?
औ। गरमाबो बहुद गरम ओरैबायदि।
सोरनावबा गरम जादों सोरनावबा अ खा हादों, सोरनावबा दैबाना जादों, सोरनावबा हा गिसिखादों बेफोर जाबाय गासिबो
ओं गुवाटि साइदथिं बांसिन अखा हायो जां, ओमफ्राय गुवाहाटिनि अखाफोरखौथ' हेलव? गुहाटि साइडनि अखाफोराथ' आरो एकदम दैबानासो जाखायो। थांनोबो जायगा गैया मा जायगा गैया नुगासिनो दङो।
ड्रेइनफोराव बे प्लास्टिकनि बाहायनायफोरा नांथाला जोबोना।
ओ
बाहायनाया बाराद्राय जायोना बे जाम्फै दै थांग्राफोराव, नालाफोराव होथेना थायो ओंखायनो दैया बारा जानो नागेरो आरो बेथिं टाउन सहराव।
जायोना बिसोरनिथिं आरो टाउनाव इन्डासट्रि फोरा बारा बाराद्राय, ओंखायनो दंफां लाइफां दंफां लाइफांफोरनि महराबो गेरेमसा जाया आरो गोथां जाया। खोनादोंबा? हेलौ।
हेलौ। अ खोनादोंना?
औ औ खोनादों।
अ एसे स्टप जादों खोनायाखैमोन। मा टाइमनिफ्राय हानाय अखाया?
खाया बा-बावाखै नै बामिनिट सोल'
अ दे माबा मा होनो फन रायलायनायावहाय एसे हाला खोनानायखाय अखा हानाय नामा बिसोरनिथिं नंदों।
हाथावना नङामोन दहाय बेलासिफोराव नायबा बोथोरा। अखसमाथ हाब्रबना होबाय।
ओम ओम बिदिनो बोथोरा दसेनो जाब्रबो दसेनो सानदुं दुङो। बिदिनो
औ। दहाय फुङावसो आरो दहाय सानावसो अखा संनानै आं जाखांबायमोन दा।
ए ओमफ्राय हराव जाबावला आरो?
हराव जानो माने दानि पासथा साराइ पासथास पासथा साराइ फासथासोआवसो जादो दहाय कलेजनिफ्राय फैनानै लेट जाबोयोना। ओमफ्राय सानजौफुआव मेंबोनायजों माजों दुथासो जाखायो ओमफ्राय संनो बायो। उन्दुना थानानै दसे उन्दुना थानानैसो दुगैनानै लोबखांनानै संनानै जायो। खोनादोबा?
मा सं औ खोनादों ओमफ्राय मा संखो नोंथाङा?
दालिसो रुदोंमोन ओमफ्रायो फाथो लाबोनाय दंमोन एसे फाथो एवदों। आमफ्राय सामब्रामजों ना गोरान बाथोन देदों।
अ ना ना गोरानखौ न'निफ्राय लांनाय नामा? नोंथाङाथ'
औ नोंथां न'निफ्रायनो लाबोदों। औ नोंथां न'निफ्रायनो लाबोदों दा दैज्लां बोथोर ना दुब्लियाव ना हमैबानो मोनो बेफोरखौनो फोरानना दोनलाबायनाय लाबोदों।
अ अ। ओम।
नोंथांमोननिथिं ना मोनगोन ना मोना?
दिनो माबाफोराव दुब्लिफोरफोराव सेन ओरै साना दोनबाथाय इदिनो लाङिफोर साना दोनबाथाय मोन खिन्थु दा एसे खम जालांबाय माने गोदोहाय माने गांजेमा, एंखावरि, फिथिख्रि इफोरखौ मोननो थाङोमोन सें ना, मागुर ना दानिया गै या एसे गोदो नाफोरखौ साना दोनबानो मोनजायोमोन, दानिया एसे खम जाहोलांदो। गोदो एसे फिसा टाइमावथ' माबा मा होनो बिदिनो नाफोरखौ सेननिनो मोनजायोमोन बुहुदानो फोराननाबो दोननो हायोमोन। दा खम जाबाय।
ना मागुरफोरखौ गिदिर गिदिर नुसोयोमोन नास्राय नाफोरखौ। गिदिर गिदिर नुयोमोन हमनानैबो मोनोमोन जों माइ बारि माइ बारि
औ। उम उम।
ओं
इदिनो नोंथांनि आवास एसे खम फैबाय थादों आं माने मोजां क्लियार एसे खोनानायाव गोब्राब मोनदों ओं साउना माने ओरैबा एसे गोसा खोनायो खोमा खाथियाव लादोंना नोंथाङा
फन लागासिनो
ओंखायनो एसे खम खोनादोंं नामाथाय अखायाबो गोसा हाबायना ओंखायनो खोनानाया एसे गोब्राब जाबाय दं ओमफाय गायनाय फुनाया जाजोबबायबा
गायनाय फुनाया जाथ'वाखै दा समबार आरो बुधबाराव समबाराव फुनानै बुधबाराव जोंनिया दा समबार औ दा समबाराव फुनानै
औ अ
दा
दा इफोरबायदिनो गायनाय औ इदिनो इसे एनै ब्लाबो माबा बेदर
ओम ओम ओम औ एसे रंजायो ना हालजांख्रा टाइमाव
साब्र' सामलायनानै रंजाम बस्ं बेफोरबायदि जायो आरो दैज्लाङाव दैज्लांस गायखांनानै
ओ
खालामनाय बायदि खालामो आरो
बिदिनो हालजांख्रा जोंनिथिंबो बिदिनो हाल जांख्रायाव बिदिनो सावरि जादलाय लायो सोरबा सोरबा ओरैनोथ हाजिरा गायो होमबाबो बेदिनखालि सोरबा सोरबा हाल जांख्राखालि गामिनि इदिनो सावरि जालाय लायो बेदर जायो फिथा बानायो लोगोसे इदिनो जौफोरजों एसे माने देहाखौ थाजिम खालामनाय जायो आरो
नआवनो संनानै दोन
अ
अ जोंनाबो माने बिदि बायबाय थास्लायस्लाय माने जौफोरखौ दानाथ' जोंना बर' समाजाव जौ संनाय जाखायो ओंखायनो जोंफोरबो बिदिनो बाय बांला बिदिनो फुरथि टाइमफोराव बिदि संनाय जायो आरो
समा जाबायमोन जोंनिया ना बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय
औ दे गोजोननाय थाबाय